औ नोंथाङा औ ओइ नोंथाङा मा खालामबाय दं
आङो दा ओरैनो दं नोंथां जेबो खालामा
औ औ नोंथाङा फ्रि दंबा माने आङो ओ मोनसे आयदानि सायाव ओ रायज्लायनो ओ माने सानदोंमोन आरो नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन
जेरै जोंना ओ बर' हारिनि ओ दानाय लुनाय जेरै जोंना ओ बर' हारिनि जेरै दखना गामसाफोरखौै ओ जेरैहाय जोंना दाना दायै लुयै जेनेबा गोबां रां खामायगासिनो नङा होमब्ला नोंथां ओ बिनि बागैनो नोंथाङा ओ एसे गुवारै ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां माने आ बर' हारिनि दानाय लुनायनि गेजेरजों ओ आथिखालाव रां आरजिनो हानाय नङा होमबा आयदाया औ औ हागोन थारैनो अब्ला आं आयदानि सायाव थांदिनि नङा होमबा नंगौ बर'फोरा मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि बुंनाङो सिगां समाव जोङो बर'फोरा ओ गामि ओनसोलाव बा हाग्रा बंग्रा साखाथि फाखाथि थादोंब्लाबो गावसिनि गोनां जानाय मुवा बेसादखौ गावसोरनो सोरजिनानै लादों गासैबो बिथिङावनो हौवाफोरानो जा हिनजावफोरानो जा थिग बेबायदिनो बर' आइजोफोराबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै दा बिसोरो गावसोरनो गोनां जानाय जेरै गाननो थाखाय दख'ना जोमग्रा मोदोमाव लानो थाखाय जोमग्रा बेफोरबायदि सिफोरखौ गावसोरनो माने सोरजिदों बे मोनसे बहुद मोनसे सोमोनांथाव मोनसे सोरजिनाय साइन्टिफिक बुंनो थाङोबा मानो होनोबा बेहाय जोबोद खस्थ'यै ओ सोरजिनायखौ जों नुनो मोनो गाहायै जोङो खुन्दुंखौ सिगां समाव जों खोनानो मोन दों। माखासे खुन बिफांनि ओ खुनखौ माबा लुनानै खुन्दुं लुनानै माखासे खुन्दुं जमा खालामनाय जायोमोन आरो खायफाबा माखासे बोरै जों एमफौ इन्दि एमफौ जों आथिखालाव जायो आरो बेनि फिथोब बेखौबो बाहायो बेबायदिनो फिथोबखौबो जोङो रुनानै माबा खालाम थावख्रियाव खुन्दुं लुनाय जायोमोन दा बेबायदिनो गोबां। खस्थ' गोलाव दिन खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे सिफोरखौ सोरजिदोंमोन दा बेल' नङा जोङो माने जि सोरजिनो थाखाय जोङो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जेरै ओ थाथ नांगोन गान्दै नांगोन साल खुन्था नांगोन बेजों लोगोसे बानबो जानांगोन आरो गरखा नांगोन बिदिनो फिसा फिसा माने गनस्रि बालेब रासो बैफोर माने जोबोद फिसा फिसा बुस्थुखौ माने ज' खालामनानै बेजोंसो मोनसे जि दानो हायो बे मोनसे जोंनि गोदोनि नो सोलिबोनाय आथिखालावबो बे आदबै दादों नाथाय आथिखाल। इसे बेनि एदभानसमोन दा बर' फोरनि जि सोरजिनाय जारिमिना जोबोद गोलाव आरो मोजां मानो होनोबा बर'फोरा। गावसिनि जिनि गाब गानायखौबो जों मिथिनो मोनो। दंफांनि बिगुर माखासे दंफांनि बिलाइ बेफोरखौनो। देग्लिनानै दैयाव सोमहाबनानै बे खुन्दुंफोरखौ गाब गानानै। लायोमोन होननानै जों मोननो हायो।
औ।
आरो बेनि उनाव जोङो खुन्दुंफोरखौ ओंखाम मायदि होनानैबो जों दानाय नुनो मोनो। दा बेफोर माने जोबोद मोनसे मोजां आरो। नंगौ आथिखालनिखौ जों रायज्लाय। बे जारिमिना जोबनानै थांबाय आथिखाल। आथिखालावबो जोंनि बर' आइजोफोरा ओरैनो जिरायनानै। थायाखै गोबां समावनो माने गावनि न'खर आरो गाव मावनो मोजां मोननाय हिसाबै। सि दानानै जों आथिखालाव गलायाव फानफैदों। पेटआव लानानै फानदों आरो। जाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि दानो सुबिदाखौ लानो हायो बिथांमोनानो। गोनां जानायफोरा दख'नाफोरखौ बायनानै गानो। बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे जौगानाय बुंनांगोन मानो होनोबा साफ्रोमबो सुबुङारि। जि दाजोबनांगौ बेबो नङा आरो रोंजोबनांगौ बेबो नङा। दा बयहाबो आलदा आलदा खामानि मावनो मोजां मोननाय थायो बे हिसाबै। हिसाबै माने जाय बिथांमोनहा। औ जि दानो मोजां मोनदों बिथांमोनहा जि दानानै रां आरजिदों। बे जोबोद मोजां खोथा आथिखालाव माने। जयै माखासे अइभिं खुलिनायनि गेजेरजों ओ हिनजावफोर। ज' मोनसे जायगायाव खालामनानै सि दाहोनाय जायो बेनि गेजेरजों। जों गोबां माने मुलाम्फा आरो। रां आरजिनो हानायखौ मिथिनो मोनो।
मानो होनोबा जोंनि लकेल बर' गामियाव दानाय दख'नाया बैसागु समाव दख'नाखौनो मोनलायनो थाङा जेरै दख'ना बिदन। दख'ना बिदनखौ माने बे बैसागु टाइमाव बयबो उन्दैनि। फ्राय लानानै गथ' सानि हिनजावसानिफ्राय लानानै सिख्ला। ओ आरो हाबा जानाय बाजैमोन आरो बिमा बिमाफोर बिसोरबो माने दख'ना ओ बिदनखौ गाननानै जों ब्लाउस गोजा गाननानै। ओ गामि गामि ओंखारो रंजायो बे मोनसे खुब मोनसे रंजानाय सानजों लोगोसे बर'फोरनि दख'ना गाननायखौ सिनायथि होनाय बायदि मोनो आङो। माब्लाबा माब्लाबा मानो होनबा गुबुन दिनाव एसेग्राब गाननाय जायाब्लाबो। बे बैसागु समङाव फ्राय बयबो आरोना गाननाय जायो। जेरावखि थाया मानो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो जोङो दख'नाखौ ओ माबायो सोरजिनानै लायो आरो दख'नायाव माखासे जों आगर गोनां दख'नाबो मोननो हायो जेरै बर'फोरनि दख'ना। नि आगर बुङोबा जेरै आगर गुबै। फारौ मेगन दावराइ मोख्रि। बेनिफ्राय थाइगिर बिबार आरो जों मोननो हाबावो। जेखाइ आगर जि हाथाय बैफोरबायदि माखासे मुफुर आफा बैफोरबायदि जों आगर फोरखौ बर'फोरा मिथिंगायावनो माखासे जिब जुनारफोरनि। ओ जायफोर। मोजां आगर बेफोरखौ माबानानै ओ गावसोरनि गोसोजों सानखांनानै। आगरफोरखौ सोरजिनानै लादों आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ। फ्राय ओ बुंबोबाय थादों आरो। मोजांबो मो बुंनो जोंहा दिनै बर'फोरनि आर'नाइ नङा होनबा। आथिखालाव आर'नाइया। जि आइटेक मोननानै मोननो हाबाय भारत सरकारनि सिङाव। दा बे मोनसे खुब ओ आलासि फुजिनायाव बाहायग्रा। जोंनि फालि बुंनांगोन दा जोङो बेखौ जोबोद माने मेहेरगोनां बर' आइजोफोरा सोरजिनानै। ओ होलांदों बै समावनो आथिखालाव बे जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेराव बन्दुराम आगर आरो हाजो आगर जयै बे मोनसे। यावनो दानाय जायो दा बे मोनसे। जोबोद समायना आरो गोसो बोनो हानाय।
औ नंगौ नोंथां औ।
दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दा बेफोरबायदि सि दानाय। खामानिखौ माबायदि मोननो थाङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ सि दानाय होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' माने। ओमफ्राय आथिखालाव लासै माने गोबां खम जानायखौ माने ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना आथिखालावहाय गामिफोराव माने बेफोरबायदि सि दानाय। खौ माने गोबां खम नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना आथिखालनि। ओ सुबुंफोरा माने जेरै बिसिना जोंना हाथाय बाजारावनो बायनानै मोन। खानायखायनो न'खर न'खर माने सि दानायखौनो। गारनो हमजोबबाय आरो जेरै गामसा बाबो दख'नाबाबो जोंना बाजारावनो मोनो नालाय बेनिखायनो जोंना आथिखालाव। बाजारनिफ्रायसो माने बायनानै गानसै बिनिखायनो गामि गफायाव माने एसेबां बेफोरबादि। सि दानायखौ माने खम नुनो मोनो ओ जोंना नैबे औ। औ नुनो मोनला औ दायोब्लाबो बिदिनो। ओ खनसेजोङा जाया माने जोब्बाथाय माने बेखौ गारनानै दोनो आरो बिदिसो नुनो मोनो। मोनसै आरो आथिखालाव हाय औ आरो जोंना दानाथ' बेफोरबादि मिसिनजों आथिखालावथ'। जाजोब्बाय नङा होमब्ला नोंथां जोंना मिसिनजोंसो गोबां बिदिनो सानसेयावनो गोबां सि दानो हायो बेनिखायनो जोंना मिसिनजों दानायखौसो माने। माने ओ मानसिफोरा बेफारिफोराबो खमाव मोननायखाय बेफोरखौसो लायो जेरै जोंना गामिफोरनिया। नि सिया माने आखाइ जों दानाय जायो नालाय ओ खस्थ'वाबो बारा जायो बेनिखायनो बेसेनाबो एसे। गोबां जायो बिनिखायनो ओ आथिखालावहाय आथिखालनि सुबुंफोरा जेरै मेसिनजों। सुखांनाय आगर माने बायदिसिना मुं गैयि आगर गोदान गोदान। गोदान गोदान जुगनि जेरै गोदान गोदान आगर बेफोरखौसो माने गाननो नागिरसै। आथिखालनि सुबुंफोराहाय ओ बर' आइजोफोराथ' जोंना आथिखालावहाय बि बेफोरबायदि दख'नाफोराव आगर एरनायखौ माने गोदोनि आगरखौनो माने आथिखालाव माने। बिसोरो ओ नागिरला माने बिसोरो गोदान गोदान आगर सुनायखौसो माने मोजां मोनो आरो इसोर गाननो थाखाय बिदि बिदिनो जोंना मेसिनजों सुखांनाय आगर माने मुङानो गैया जायखौ जोङो गोदो नोंथाङादि नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांनाय गोबां आगरफोरनि मुं बे बेफोरबायदि माने मुङानो गैया आथिखालनि दख'नाफोरनि आगराहाय जानला मोनलानो बिदिनो एरलाबायनायसो माने बेफोरखौनो जोंनि बर' सुबुंफोरा माहाय माने आइजोफोरा हायो माने गाननो जोबोर मोजां मोनो आरो बिदिनो जोंना बेफार फालांगि खालामनायाव ओ गोबां बर' आइजोफोरानो माने सि बेफार फालांगि खालाम खालामनायावनो नांथाबनानै दङ गोदोनिफ्रायनो बिदिनो सि फालांगि खालामनानै न'खरखौ माने ओ दैदेनलांगासिनो दङ बिदिनो आथिखालनि मुगायावबो बिदिनो माने जोंना न'खराव बिदिनो गथ' गथायफोरनो माने लेखा फरायनायाव गोनांथि जानायफोर गोबां सुफुंनो हादों आरो जोंना ओ माने बिदिनो दख'ना सि फालांगि खालामनानैहाय ओ खायफा खायफाफोराथ' बिदिनो जोंना गेदेर गेदेर गेदेर न'बो लुदों नङा होमब्ला नोंथां बेफोरबायदि सि फालांगि खालामनानैनो ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना सि फालांगि खालामनाया थाबाय थागोन नङा होमब्ला नोंथां जोंनोथ' सिखौ अरायसम नांगौ नालाय बेनिखायनो जोंना बेफार खालामनायाबो अराय सम देरलांबाय थागोन आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन
नंगौ थारैनो ओ नोंथांनिसिम माने माखासे औ औ
औ
बे समाव जोंहा समनि आंखाल नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद माखासे खोथाखौ मिथिनो हादों आरो मोजां मोनदों उननि समाव सावरायनो नों थांजों खाबु मोनगोन होननानै
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो गोजोनथों औ